हेल'।
हेल', नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो दंना?
औ आङो ओरैनो दङ।
ओरैनो दङब्ला जोङो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै फंनैसो।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
ओ होमबा जों दा आयदाखौ लानोसै गामि आरो गामियारि जिउ रा‌ हा। नोंथाङा ओ गामिया माबायदि आरो बेयाव माबायदि थांनानै थायो बेनि सोमोन्दै ओ फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दा गामिनि जिउ खांनाय राहा बुङो ब्ला जोङो बांसिनानो आबादनि सायावो जानानै जिउ खाङो गामि ओनसोलाव। दा बेखायनो जोंनि गामि ओनसोला मोनसे फिसा फिसा न'खर जानानै थायो जायनि थाखाय जोङो आबादनि गेजेरजोंबो जोंनि न'खरफोरखौ खुंलांनो हायो। दा बेबायदिनो ओ गामि ओनसोलावबाबो मोनफा फिसा फिनला बेफार फालांगि सोलियो दा हमना लाबाय ओ उफेर उरा माइ बानलु बा बायदिसिना मैगं थाइगं फाननाय बायनाय दा बेफोरबायदिनो सोलिनानै मोनसे गामियारि जिउ खांनाया सोलिनानै थायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां, गामि होनोब्ला मोनसे बेयाव ओ माखासे ओ हमनानै लादो ओ बाजि ब्रैजि बा जौसे बेबायदि न'खरफोरजों ज' लानानै मोनसे गामि जायो आरो। ओमफ्राय बे गामियाव ओ ओ हयथ' न'खरबा ओ सय द' न'खर जि न'खर लानानै मोनसे भारा होनो आरो बेबायदिनो साहा भारा खोला भारा बेबायदि होनलायो आरो
औ।
गामिखौ। ओमफ्राय दानिया बे गामियाव ओ गोबां सुबुंफोर थायो खायफा खायफा बे गामिनिफ्राय साख्रि मोनलांनानै सोरबा सोरबा टाउनाव थाहैयो नोगोर नोगोर मायाव साख्रि मावनोबो थाहैयो। बे जायगानिफ्राय ओमफ्राय आरो बे जायगायाव जा थायो बिसोरो गुबैयै आबाद मावनानै जिउ खाङो आरोखि।
औ।
बे गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खांनाय रा राहानि गुबै खामानियानो जाबाय आबाद आरो। आबाद मावनानै बिसोरो ओ गोबां रां खामायो न'खरखौ फिसियो बिसोरो मा गुबैयै माइ आबाद मावो। बेबायदिनो दैज्लां बोथोराव बिसोरो माइ आबाद मावो। मेसें बोथोराव ओ गुबैयै गोबां जायगायाव ओ दालि बेसर बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावो आरो आरो बेनि अगायै बो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोर आबाद खालामो जेरै ओ लाइ लाफा मुला बान्दा कबि बेफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौ गोजां बोथोराव मावनानै बिसोरो नोगोर नोगोरमा हाथाय बाजारफोराव फानहरो आरो लोगोसे ओ गावसोरबो जाबाय आरो लोगोसे फानहरनानै रांबो आरजियो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मानसिफोरा बेयाव आबाद मावनानै ओ रंजा खुसियै जायो आरो थांनानै थायो आरो बे गामि ओनसोलफोराव ओह बिस बिसोरो ज जयै थायो ओह ज जयै मोजां ओह बोथोरफोरनि माखासे फोरबोफोरखौ फालियो। जेरै बैसागो फोरबो। ओह माग बिहु खाथि बिहु बेफोरबायदि बैसागो फोरबोफोर खौ बिसोरो फालियो आरो ओमफ्राय बिसोरनो गोबां उमओ गावबागाव हारिमुनि ओह फालिनाय जानाय लोंनाय बेफोरखौ गामिफ्रावनो बांसिन नुनो मोनो आरो बिसोरो बिथांमोना ओह गोबां बिबांनि आबाद ओह बायदिसिना दिहुनथाइ होनानै ओ नोगोर नोगो गोरमाफोराव बिसोरो दैथायहरो। आरो बे गामियावनो गोबां बिबांनि माने गोग्गो दैबो मोननाय जायो गामि ओनसोलाव निजोरा ओह गोबां दैमा दैसा बेफोरबायदि नुनाय जायो आरो। आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा ओह सरजाबनानै माखासे गामिनि सोमोन्दै बुंबावदो आरो बिनि जिउ खुंनाय राहाखौबो फोरमाय
औ ओह दा गामि होनना बुङोब्ला जोङो गामिया दा दाबसे गामि बा जायखिजाया गामियानो जा दा गामियाव जोङो रायजोफोरा गोरोबनानै ओह सरकार दानो थाखाय खायसे ओह नेमखान्थि बानायना लानाय जायो दा मोनफ्रोमबो गामियाव मोनसे गामि आफाद दाना लाग्रोनाय जायो दा बे गामि आफादाव सोरबा आफादगिरि थागोन नेहाथारि थागोन रां सानखगिरि थागोन दा बेफोरबायदिनो मोनसे आफाद गामि आफाद दाना लानाय जायो दा बे गामि आफादा गोबां नेमखान्थि खालामना लायो जायनि थाखाय जिहेथु समाज समाज दानायाव बा नखर खुंनायाव बा गामियाव रायजो जानायाव जाहाथे बेले बेजे गेना गोरोन्थि जाया दा बेनि थाखायनो सिगांग्रो नेमखान्थि बानायना लानाय जायो। आरो बे नेमखान्थिखो मानिनानैनो रायजो राजाफोरा नख खर खुंनाय बा संसार जानायाव बाहागो लायो। दा बेफोरबायदिनो ओह मोनसे ओह मोनसे फ्राय गामियावनो मोनफ्रोमबो गामियावनो ओ रायजोफोरा जिहेथु खाखानाय नेम बायदिनो ओ खायसे खायसे गेना गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायनानै जोङो गुबुन आयेननि आखायाव थाङाबालानो जोङो रायजो जाबोनायखो गामि ओनसोलनि रायजो जाबोनायखो नुनो मोनो। दा बे बायदिनो ओह खायसे ओनसोलाव ओ जोङो खायसे हाग्रा बंग्रा दानस्र्लायनानै खायसे आबाद मावनाय जायो दा खायसे ओनसोलाव ओ जोङो माइ आबाद जायाब्ला जोङो बेयाव गोबां उफेरा आबाद मावनाय नुनो मोनो सोरबा था गायनानै नख खर खुंबोयो दा बेफोरबायदिनो गामि ओनसोलफोरा ओह सोनारनानै मिलायलायनानै संसार जानानै थायो आरो। दा आङो बेखिनिखौ नुनो मोनो। दा बिनि सायाव आरो नोंथाङा माबाफोर सरजाबनांगौ दङ होनना सानो नामा?
औ नंगौ नोंथां। गामि ओनसोलाव गोबां माने मानसिफोरा ओह रंजा खुसियैबो थायो आरो बिस नो सम जाबा गावसोरनि खामानि खौ मावो। माने बिसोरो मोनायाव ओ थाब उन्दुयो सानाव बिसोरो खामानि मावो नालाय आबाद फोथाराव खामानि मावो नालाय बिसोरो मोनायाव थाब जानानै थाब उन्दुयो ओमफ्राय बिसोरो ओ फुङाव थाब सिखारो आरो बाराबो बिराद माने गोजोन जायो नालाय गामि ओनसोलाव बिफां लाइफां थायो गामि ओनसोलाव ओ दैमा दैसा बेफोरबायदिबो थानो नुनो मोनो नालाय ओ बे गामि ओनसोलाव जोबोर सुदेम बारफ्राबो जोबोद मोजां जायो बेनि थाखायनो बिसोरो फुङाव सिखारो आरो ओ फुङाव सिखारनानै बिसोरो बेरायोबो आरो बेरायनानै आरो खामानिफ्राव थाङो खायसे फुङावनो सिखारनानै गावबा गाव ओ आबाद फोथाराव थाङो आरो खायसे फुङावनो सिखारनानै बिसोरो उम जानाय लोंनायनि माखासे बेबसथा फसाखौ खालायो आरो बिसोरनो गामियारि बे ओनसोलफोरा फोराव थानाय मानसिफोरा माखासे फोरबोफोरखौ फालियो आरो जेरै गोजां बोथोरनि समाव बे गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरानो आसामनि मानसिफोरा ओ आरो बर'फोरा ओ गोजां बोथोराव माग बिहु फालियो बैलागुर बानायनानै बिसोरो सावो आरो हारिमुनि जाग्रा लोंग्रा ओ फिथा एनथाब सिथाव थावनि सिथाव लारु बानायनाय संनानै जायो सबाय सबाय आखाइ गोरान सबाय गोरान बेफोरबायदि बानायनानै बिसोरो जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो बिसोरो ज' ज'यै जयैनो बे समाव ओ बिसोरो लावखार ओंखामबो ज'यैनो गामियावनो अबबा मोनसे फोथाराव ज'यैनो जायो गामिनि फोथाराव जायो आरो बेबायदिनो ओ उदां बोथोर फैनाय लोगो लोगो बिसोरो। बैसागो फोरबो फालियो। आरो बे बैसागो फोरबोखौ बिसोरो जोबोर गाजा गोमजायैनो फालियो। आसामाव आरो बर' हारिफोरा गाजा गोमजायैनो बैसागो फोरबो फालियो आरो बोथोर जोबखांनायनि उन बे बैसागो बो जोबखांनायनि उनाव ओ बिसोरो ओ‌ आबाद मावनायाव साखाफारा जायो आरो।
दा नों दा नोंथाङा जे बुंबाय ओ जोङो मागोआव ओ फिथा जायो एन्थाब फिथा बा बायदिसिना जोङो नालेंखरनि लारु लारु बानायनानै जायो। बेवहाय जिहेथु जोङो फिथा सावनाय बे फिथा सावनो थाखाय जोङो बे फिथा सावनाय गुन्दैया बियो मानिफ्राय फैयो?
बे फिथा सावनाय गुन्दैया बियो ओ माइनिफ्राय माइरं बेखौ ओ उवालाव बेखौ गुन्दै खालामनाय जायो गायहेन गायहेन थायो आरो बे गामियारि ओनसोलफोराव बे बर' हारिया मोनसे गाय उवाल गाहेन होननाय मोनसे ओ दंफांनि आइजें बानायनानै लायो ओमफ्राय बेयाव ओ माइरंखौ दोननाय जायो। माइरंखौ दोननानै बेयाव बेखौ बे गाहेनजों सौनाय जायो आरो। बे उवालाव गाहेनजों सौनाय जायो ओमफ्राय गुन्दै खालामनाय जायो ओमफ्राय बे गुन्दैखौनो ओ सानद्रिजों बा फिथा सानद्रि होनो बेफोरजों सालियो। खायसे मुस्रिजोंबो सालिनानै बे गुन्दै खौ बे माने सालिख'नाय जायो आरो। बेबायदिनो बे ओ बे फिथानि थाखाय नांगौ
औ आस्सा नोंथां दा एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोङो मा माइखो देनाया साबसिन जायो?
एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोङो ओ माइब्रानि माइआ मोजां जायो आरो परिमल ओम परिमल माइ बेफोरबो जायो।
औ जोङो बांसिनानो माइब्राखौ बानायनाय जायो आरोना।
औ औ बांसिनानो माइब्राखौ बानायनाय जायो माइब्राखौ माने सिथाव आरि बेफोराव बानायनाय जायो ओमफ्राय माखासे बे ओ ओम फरिमल माइ बेफोरखौ अन बानायनाय जायो आरो। फिथा एन्थाबनि थाखाय।
जों बुंनांगोन जे ओ गामि ओनसोलफोराव ओ बांसिन सुबुंफोरानो मिथिंगाजों गोरोबनानै न'खर खुङो बा मिथिंगाजों गोरोबनानै मिथिंगानिफ्राय मोननाय आबादनिफ्रायनो ओ जिउ खांनाय राहा बो दिहुननानै लायो।
औ नंगौ नोंथां।
दाथ' जोंहा ओ समाबो जाबाय। आ दा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनिआव दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ ओ बेखिनियावनो नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथिनो मोननानै ओ गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोन्थों नोंथां।